हेलौ नोंथां
होमबाय अ
खोनादोंना नोंथां
नोंथां खुलुमबाय
औ मा खालामबाय दङ नोंथांङा दा? औ खोनादों, नोंलाय?
दङ दासान्दै ओ जिरायनानै दङ आंङो । रोयनो
औ ओ नोंथांखौ फन हरनाय जाहोना जाहैबाय आं नोंथांजों मोनसे खोथा सावरायनो हरदोंमोन नोंथां । सावरायजागोन नामा? औ नोंथां नि ओनसोलाव एबा गामियाव काटि गासाखौ माबायदि खुंनाय जायो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथांङा?
औ नै ओ थारैनो फोरमायनो हायो ।
औ
जोंनि ओनसोलाव जि खाति गासा सावनाय खाति-खाति गासा सा सावनाय जि हाबाफारि बे खाथि गासाखौ जोंनियाव जोङो जे माइ सालिमाइनि मायसालि माइनि फोथाराव आबादाव थांनानै जोङो ओ बेवहाय उम जोंनि नारें, गय, फाथै ऐ बुद प्रसाद होनानै जों बेवहाय जेवआरि सावनानै बेवहाय एसे खु खुुलुमनाय जायो। जाहाथे जोंनि माइसा माया माइ आबादा खोब मोजाङै मोजां जायो आरो बेवहाय जाहाथे खुनुरुखुमनि जाहाथे एम्फौ एनलाया गाज्रि खहा खालामा। दा बेफोरखौ जोङो बेवहाय बे उद्देश्यै जोङो खाथिक आसानि जे आलारि सावनाय बे माइ आबादाव सावहैनाय जायो आरो बेनि अनगायैनो जों हा न'खरखौबो न'खर न'खरसे बा जोङो जेवारि जों बाथौ सावो। अ' सावनायनि अनगायै ओ जोङो ओरैहाय मोसौ गलि बारिनि गय बागान लामानि लामानि गय बागान जोंना बेफोर बेफोराव जोङो बेखौ सावनाय जायो जाहाथे जोंनि जि ओ आबादफोर खोब मोजाङै खोब मोजां जाहा जालाङो दा बेनि थाखायनो बे हाबाफारिखौ जों मावफुंनाय जायो नोंथांमोननि जों नोंथांमोननिजों माबो
औ औ नोंथांमोननि बायदियैनो जोंनिथिंबो थिग बि दिनो कातिक आसाखौ खुंनाय जायो। ओ बुंनो थाङोब्ला कातिक आसा बुङो फुजा बुङोब्लाथ' जेनेबा जोंनिया गोदो गोद दायनिफ्रायनो फोथायनाय दोङोदि नोंथां। सोलिबोदों जेनबा बा गै गय गोरलै ओंखारा होमबा नोंथां। औ बे गय गोरलैखौ जेनेबा थुगि होआबा मोन जाया बिदि मोनसे बुंनाय ओ बिदि मोनसे बुंनाय दङो आरो ओं ओ बेनिफ्राय बे गय गोरलैखौ हाननानै जोङो ओ थैगिनो थाखाय हानो बिनि ओमफ्राय जोंनिया गोदो-गोदाय गोदोनिफ्रायनो एसे ओ नेम दोङो ज जेनेबा बे जिगाबखौ जोङो बिदि जेनबा गल जेनेबा हेबनानै ज जोङो गय गोर आं नालेखरखो खाना होयो आरो नोंथां माने ओ फोथायनाय दोङोदि गोदोनिफ्रायनो जेनेबा फिथाइफोरा भरा थाइनाय औ फिथाइफोरा भरा थायो। बिदिनो ओ बिनिफ्राय ओ गयखौ थुग्लिखांनायनि उनावसो खाथि खासा बेयाव खांनायनि उनावसो जेनेबा जानो मोनो
जानो मोनो अ नङाब्ला नङाब्ला बे गय गोरलैखौ जाग्रोयोबा एसे माबा खुगा
औ नंगौ नोंथां खुगा खायलें जानाय औ औ बिदि गोदोनिफ्रायनो जोंनिया गोदो गोदायनि आबौ आबैमोना बिदि बुंखायोमोन आरो दाबो सोलियो इ बियो उम उम उम बिनिफ्राय जोंनियाथ' ओ फो आव औ माइ गोरलै ओंखारनाय सम नालाय बे खाारथि गासा समायाव अ बेयाव जोंनिया ओ बेयाव जोङो जेनेबा मोनसे थालिरनि दुखा बायदि लानानै गन थसे लानानै बेयाव नारें गय फाथै जरा ओमफाय बुट बिदि बायदिसिना फिथाइ-सामथायाइ लांनानै जोङो जेनेबा जोंनि माय फोथाराव माय ओंखारजेननाय बे फोथाराव जोङो
औ औ औ जाहाथे बेयाव खोब मोजाङै माबाया जना था थालिर दखाया-दखाया जादेर
औ औ औ नंगौ नोंथां जेरै बिदि मायल'नङा नों थां जोङो न'खराव लामाफोरावबो मायबाफोर बिफां नङाबा गय बिफां जि बिफाङानो जा बेफोरावबो जों बिदिनो दुखा होनानै जेनबा बे थालारनि बिफां फिसाफोरखौ जोङो खानानै बेयाव साथि होयो आरो न थां औ बिदिनो अ बारिफोरावबो होयो
औ अम स्रांनुनायनि न'खर-न'खरावबो एसे होनाय जायो जेनेबा नोङो दानाय लुनाय हिसानसालि थायो नङा होमबा? बे हिसानसालिफोरावबो बेखौ होनाय जायो।
औ औ औ ओमफ्राय आगोल जोंनिया एसे नेम दोङोमोन बो आगोलखौ बुंनो थांला जोंनो उन्दैयाव जे जों जेनेबा बे गोगो लोगो खोलाफोरा थोगिहोआ नङा होमबा नों थां? अ बे थिग्लि होनायखौ माने जेनेबा न' हरनि बिगोमाफोरा नुवालास अम जों माने खावनाय बिदि नेम-खान्थि दङोमोन आरो जोंनिया नोंथां औ औ औ औ उन्दै बैसो नालाय जोंबो औ उन्दैबैसोआव जों बिबदिखौ खामोमोन आरो अम
बेखौ उन्दै बै सो माने बेयो एसे स्रोदै लांखोमानायनि जि सु दा
औ औ औ औ नेम बाददियनो ओमफ्राय नोंथांमोननि ओनसोलावबो बिदि माबाफोर नेमखान्थि जेनबा नेमखान्थिथ बुंसै बिदि सोलियो नामा नोंथां आं जेबो बिदि बुंदों बिदियो
औ बेयो सोलियोमोन जोङो जेब्ला ओस उन्दै उन्दैमोन बे समाव जोंबो बेखौ खालामनो मोनदों बै समाव एसे गुर बै समाव थारमाने गुरखियानि जि सु सम थायोमोनथ आगोलो औ बै समाव मोस हमनाय लावखार थासोयोमोन दा बै लावखार थासोनाय समाव बे लावखारफोरा एसे जे बिदिहाय ओ खाव खोमानानै जानाय दा बे हुदाया जायोमोन आरो बै समाव दा बे हिसाबै बे बेखौ जोङो नु लावखारफोरनि बे खावनायखौ नुनानैनो जोंफोरबोै एसे एसे एसे बेफोरखौ बेनो नेममोन नामा बेबायदिहाय फैनाय जादोंमोन बे नेम बायदि जालांदोंमोन आरो
औ औ
आथिखालाव गुरखि लावखार लाखिनायनि जि लावखार लाखिनायनि हारा खमिलांबाय जोंनियाव गोबां गोबां मोसौ गलि गैलिया सोलायलांबाय मोसौ मोसौ फालो गैलिया मैसो बा गैलिया दा बे हिसाबै मोसौ एसे फालि गैयाब्ला बोरै लावखार थाबावनो ओ गोदोनिख्रुइ दा आथिखालाव एसे ओ एसे बिगियानिक मुगाजों एसे दावगाबाय नालाय मानसिफ्रा
औ नंगौ नोंथां ओ बिदिनो जोंनि स्कुलाव जेनेबा आं दानि एसे बावदों जेनेबा जोङो जि सान हाबो बे सान हामनाय हाबिनि सिग गाङाव नङाबा सान हाबनायनि उनाव जों जेबा आं बुंदोंमोन फोथाराव जेनेबा माइ हानायाव थैहैयो होननाया बिदिनो जों जो बेखौ सान हाबैनि सिगां जेनबा साना हाबनानै सोरबा सोरबि बे समावसो फोथाराव जेनेबा थैहैयो आरो नोंथां नोंथांमोननि गामि बा ओनसोलाव मा समाव बेयाव फोथारफोराव थैगुयो
जेब्ला बेवहाय औ सान हाबहांनाय समाव मोनसे गोरलै गोजा गाबनि मोनसे गाब बेरखाङोना बै समावनो बे जोंनि जि आरो बे आ जोंनि बावउनाय बेखौ बावउनाय जायो
ओमफ्राय औ औ ओमफ्राय नोंथांमोननिथिं बे साथि जेनबा लगायनाय आलारि बाथि बुङोदि औ बे साथ थिखौथ जोङो बे दखानफोरनिफ्राय जेनेबा हानिफ्राय बानायनाय बेखौलाङो नङा होनबा नों थां ओ बेनि अनगायै औ ओमफ्राय बेनि अनगायैबो बे हानि साथि बेनि अनगायैबो नोंथांमोना बे खाथि गासा समाव मायबा फोर ओ जेनेबा फिथाइ सामथनि ओ ओमफ्राय बानायनानै साथि खालाफोर आलारि बाथिबो लगायफेर फेरबाय नामा नों ओं
हाय बियो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनियाव बे थाइगिरनि जि खं थाइगिरनि सिखङा जिहेतुके खंबा थायो नङा होमब्ला बेयो एसे गो थौ जायो जिहेतुके आरो बे थाइगिरनि हुखंखौ बे थाइगिरनि खं खौनो बेवहाय होनाय जायो बियो साथि बायदि आ मोजाङै बेवहाय थाव थानो थाखाय सुबिदा दङ आरो बे थाइखिरनि खं खौनो बेवहाय होनाय जायो बे गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय ओ बांसिन बांसिनहै बियो ओ थाइगिर खं आनो सोलियो आरो बेवहाय जे हानि साथि बेयो जोंनि बावनाय जोंनि सिथलायाव बावनाय बेवहायलसो थायो आरो बेनि अनगायै गुबुन बार बे आरो फोथारफ्राव बे थाइगिरनि खंखौनो होनाय जायो।
औ औ बांसिन बेखौनो होनाय नुयो नङा होमबा नोंथां?
बांसिन बेनो होनाय जायो बियो जोंनि नेमखान्थि
औ औ ओ थिग नोंथां होननाय बाय दिनो जोंनि गामिफोरावबो बिदिनो सोलि ओ सोलियो जेनबा जों मालाबा जोंनिया बे आलारि बाथि जेनेबा हानि साथिफोरखौ जों ननि बाथौआवसो लगायो बांसिन नो ओ दुब्लि फोथारफोराव बे नङाबा लामा सामाफोराव जेनेबा जोंनिया मालाबा बे साथि आलारि बाथिफोर बायना लाबोनाया जोंनिया थोआ नङा होनबा मालाबा थोस्लाबा बिदिनो थोस्लाबाबा बेखौनो जेनेबा बे थाइगिर बिफांनिफ्राय हाननानै जेनेबा बे थाइगिर बिखंखौ लाबोनानै जोङो आलारि बाथि लगायनो थाखाय माबा खामो आरो जगार खामो आरो नोंथां
बेयो खोब मोजां जायो आरो बेयो
उम
मोजां बेयो
औ औ औ ओमफ्राय ओ आंनि जोंनि ओनसोलाव जेनेबा जोंनि गामियाव सोलिनाय मोनसे खोथाखौ नोंथांनो फोरमायनो सानदोंमोन? औ खोनादोंना नोंथाङा? हेल नोंथां उम खोनादोंना नोंथाङा? हेल नोंथां